नोंथां अ नोंथां आं थ' ओरैनोसो दंनै जिरायनानैसो दं आरोना नोंथां ओरैनो
अ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिनिथिं
उम। नों बोथोराथ दाथ' बिदिनो दंलाबायोसो नोंथां बिदिनो सान्दुं एफा एनै दुंगासिनो दं आरोना नोंथां
अ बिदिसो आरोना अ उहुम ओमफ्राय खबरफ्रा मोजांना नोंथां?
खबराथ' नोंथां दा मानि गायनाय फुनाय जोब्बाय नालाय बिदिनो दंसाबोसै आरो बिदिनो
अह ओमफ्राय जेबो ओरैनो खामानि दामानिफोर मावथ्राखै नामा नोंथां दासान्दि?
मावनायाथ' नोंथां आं साननैसो रेस्ट लानो होननासो थाथ'नाय जादों आरोना नोंथां।
अह बिदिसो आरो ना होमबा औ।
जेबो नैबे मास मोनसेखौ आं जेबो मावथ'ला होननासो थाथ'नाय जाबाय नोंथां।
अह ओमफ्राय गायनायफ्रालाय बेसे बिगासोसो गायखो?
गायनायाथ' आं नोंथां। औ माखासेखौ ओमफ्राय दोनबाय आं गोरान खेथि मावनो।
अह ओरैनो गोरां खेथिखौलाय नोंथाङा मा मा मावनो सानदों मा मा खेथिखौहाय?
आंथ' नोंथां एबारो मेसें बोथोराव आं लाइखौ एसे गायसिगोन नोंथां। ओमफ्राय लाफाखौ बिगासे फोनो सानदों आं नोंथां। ओमफ्राय दुन्दिया दुन्दियाखौ थांनाय बदिखौ मोना माथो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां ओमफ्राय आलुखौ खासिखौ एसे गायनो सानदों नोंथां। औ ओमफ्राय बे माबा बानलु आबादखौ बांसिन मावगोन आ नोंथां बानलु बिसखौ गिदिरखौ
अह उम उम ओरैनो बानलु बिसफोरनि लामाफोरा बेसे बेसे‌जायोलै सिथारथिंनिफ्राय लानानै
अह नोंथां बानलु बिसखौथ'जों स्टार्टिंनिफ्राय माने गिबिसिन गायनायनिफ्राय मोनोबाथ' जोङो गुजौखौनो हमदो नोंथां। माने फार्स्टनि दामा आरोना नोंथां गुजौनिफ्राय जोङो ओरैजाय खमायबोयै खमायबोयै माने लासै लासै खमायबोबाय थायो आरोना नोंथां जेसेबां माला बांगोन एसेबां माने दामा खमायबोबाय थागोन आरोना नोंथां जोंहा खमायबोयै खमायबोयै जोंहा नैजौ सेजौ बाजिफ्राव थाफैयो आरोना नोंथां।
अह बिदिसो आरोना होनबा औ होमबाबोथ' लस जायाना नोंथां?
औ नोंथां गिबिनिफ्राय मोनलांबाथ' जोंहा लसआनो जाया आरोना माने नोंथाङा जेसे बां हायो इसेबां थाब दिरुननो नाजानांगौ आरोना नोंथां माल खौ माने बानलुखौ बानलुनि दामा बिदिनोसै आरो औ-औ
औ ओरैनो बानलु ओमफ्राय मा मावबावगोन नोंथाङालाय?
बेनो जाबाय बिदिनो माखासे दुन्दियाफ्रा थाबाय ओमफ्राय बिनो लाइ फाथोफ्रा थाबाय। लाफाफ्रा औ बेसे आरो नोंथां। है दुन्दिया ओरैनो मुथा फिसा फिसा फानोबाथ' नोंथां अबावबा दस थाखा मुथा ओमफ्राय ओरैनो मुथाथामजों बिस थाखा गाहाम माने फिसा फिसा मुथाबाबो आरोना। नोंथां मानि दुन्दियानि दामखौ एसे बारा हमो होननाय जायो आरो नोंथां।
अह बिदि आरोना नोंथां। मोजाङानो बिदिबाथ' नोंथां ओरैनो थास्लायस्लाय बिलाय फोनानैल'सो दोननांगौ ना नोंथां बांद्राय
औ औ औ। औ-औ नोंथां औ माने जोंहा हागौमानि गोबोरखि हासारखौ एसे रोजा सारफादो नोंथां। ओमफ्राय हालेवनायाव बिदिनो एसे बै हुलारमोनना नोंथां मानसि नारग्राया ओमफ्राय दानि जुगावथ' एग्रिकालसारनि ट्रेक्टर फिसाफोरखौ मोनो नोंथां बेफोरजों हासार हो हासारखौ एसे रोजा सारनानै एवब्ला नोंथां माने मोनसे एसे मोजां जायो आरोना नोंथां माने बिलाइफ्रा गिदिर गिदिर गिदिर जानो नागिरो आरो बेदिनो बे मोदोमनायफ्रा बारा जानो नागिरो ओमफ्राय मोदोम माननायाथ' नां नांगौ नालाय दुनदियायाव नोंथां।
औ औ।
औ मोदोमनाय गैयाबानो दुन्दिया बायदियानो जाया होनजायो नालाय नोंथां औ। खायनो आरो।
आरो जोंआम धुन्दिया होबासो बेदरफ्राबो गोथाव जायोना
औ-औ
औ धुन्दिया गैयाबा एकदम माने गोथावखौनो जानायखौ मोना माथो मोदोमनाय बायदिखौ मोना माथो औ-औ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
अ नोंथां आंथ' फ्रियानोसै आरो दामानि
अह बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे थपिकनि सायावसो माने राव रायलायनो होननानै नोंथांखौ खल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन सारायनो हागोन मा थपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां?
बे जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दैहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै नोंसिनिथिं माबायदि खुंनाय जायो बैसागुखौहाय बैसागु बोथोरनि समावहाय औ।
औ हागोन नोंथां हागोन आं फोरमायनो होमबा जोंनिथिंजाय माबायदि फोरबोखौ फालियो बैसागुखौ नोंथां। ओ बैसागौथ' नोंथां जोंनि थिं बेलेग नोंसिनिथिं बेलेग इदिनो गुबुन गुबुनाव एसे एनै बेलेगखौ फालिनाय जायो। ओमबाबो फोरबोआथ' एखेयानो नालाय नोंथां औ-औ आं फोरमायनि नोंथां एस जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंजाय नोंथां जोंहा बैस सागुखौथ' मोननै रोखोमै फालिखायो बयहाबो जोंहा ओरैनो गुबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा अक्थ'निफ्राय जोबथा अक्थ'खालि आरोना नोंथां।
औ-औ।
जोङो मोसौ बैसागुखौ फालियो आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय
औ औ औ।
मोसौ बैसागु होननानै जों गुबै मिथियोब्ला जों मोसौखौनो मान होननानै जोंहा फालिनाय जायो जोंहा मा होनो मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै लोबस्रांनानै दुगैस्रां लोबस्रां बयहाबो माने मोसौखौ मोसौनि थाखाय जोंहा माला सुयो नोंथां ओ जोंहा माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ लानानै जाहा मालाखौ सुयो नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा लाव फान्थाव जोगोनार थाइखा बिफोरखौ हानानै जोङो माला महरै जोंनो मोसौनो माने औवा थेवोल जिरनानै जों मोसौनो सुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय माला गानहोखांनायनि उनाव जोंहा मोसौखौ थुखैस्राङो नोंथां खेनसे
औ
खुइस्रांनायनि उनाव जोंहा मोसौनाव माखासे फोथाफोरखौ जों थुनानै होनाय जायो नोंथां। गोसोम गाबनि आरोना नोंथां माने मोसौखौ साजायनाय जायो आरो ना ओं ओयदिंखालि आरो बिनि उनाव जोङो मोसौनि आसुगुराव जों नोंथां बै थाव गुबैया बेखौबो लिरनानै होयो नोंथां खायफा खायफा जोंनि जोंहाथुल बारा लिरनाय जाया आरोना ओमबाबो गुबुन न'खराव जों लिरनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ ओमफायो बिनि उनाव जोङो मोसौ खौ माने सबाय गोरानजों बै फिथाइ सामथाइया माखासे हाफ्लेनायजों जोङो मोसौ गौ रायदों जों बुज्राव बुज्राव जै होयै होयै जों मोसौनि मोनसे जा मेथाइ थिखानाय दंखायो एक मेथाइखौथ' एखेखौनो बयहाबो खनजोबखायो नोंथाङाबो मिथि खायो बे मेथाइखौ आं खनलायला आरोना नोंथां बे मेथाइखौ औ नोंथां। ओ बेखौ जै होयै होयै जोङो मोसौखौ मोसौ बैसागुखौ जों गाहामै फालिहरनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेखौ जोङो मोसौखौ दुरुंखौ गोदानै होनाय जायो आरोना थां ओइदिनखालि दुरुंखौ सोलायनानै माने गोदोनि दिनावथ' जों मोसौखौ ओइदिनखालि खाया होननानै फ्रि हगारना होयोमोन आरो ना नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोंहा जायगाफोरनिबो आंख खाल नोंथां नाथाय दानि जुगाव आरो एसे रिक्सनिबो बाथ्रा मोसौफोरखौ हगारनाबो होजाला ओ आबाद मावनायनि खोथा जायो बयहाबो ओ ओमफाय ओंखायनो हगारना होनाय जाया आरोना नों औ ओंखायनो दिरुंखौनो सोलायनानै जोंहा मोजां जायगा नागिरनानै मोसौनो खाहैनाय जायो। आरो ना आ नोंथां मोसौखौ माने खाखांनानै फैनानै बयहाबो न'खराव दसे बे समखौ जिरायफैस्रांङो नोंथां साहा ओंखामफोरखौ बयहाबो जाफैलायो ओमफ्राय। ओ बयहाबो माने सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै नोंथां बेलासि समाव जोंहा माने मोसौव बैसागुनि नामाव जोंहा गोखा गोखैंय जायो नोंथां।
औव नंगौ नंगौ नोंथां।
बियो बर'फोरनिनो मोनसे नेमखा गोखा गोखैंय जानाया गोदोनिफ्रायनो। मानो होनोब्ला जोंहा गोखा गोखैंय जायोब्ला जोंहा बर'फ्रा फोथायो जे जोंहा गोखा गो गोखैजायोब्ला बिदिनो बोसोराव जानाय जेनेबा जेन बेमार आजार फोर बेफोरो माने माखासे दानगारो होनानै जोंहा बर'फ्रा फोथायो मानो होनोब्ला जोंहा गोखा गो खैंयाव जोंहा गोबां माखासे ओ हाग्रानिनो' मैगं थाइगंफोरखौ जों बुथुमनानै जानाय जायो। जोंहा बिदिनो हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै खिफि बेन्दों जोंना बिदिनो खुंखा थालिर फस्ला थालिर मैखुन खारौ खान्दाय बिजौ लाफा सायख' बिदिनो जायखिजाया एकस'था एबा एकस' एकथा मैगं खौ जों जायो होननायखौ जों मिथिनो मोनदों नाथाय नोंथां। जाजोबनाय माने मैगंफोरखौ जों मोनजोबनाय जाया। जोंहा थाराय गाज्लाफोरखौ जों मोनो जों मथा म थि जों फसिसथासो मैगंखौ जों जाखायो नोंथां होमबाबो? बिदिनो जों लाबोयो जोंहा बुंथ' सुनानै लाबोयो मैथा सिख्ला आरिफोरखौथ' जों मिथिखायो नोंथां जायो। औ बेफोरखौथि फिनानै लाबोनानै जोंङो न'खरावनो फिसिनाय दाउफोरफोरजों जोंङो जाफैनाय जायो। सोरबाबा अमा बेदरफोरजों जानायखौ जों मिथियो नोंथां।
औव नंगौ।
औ नोंथां बयहाबो बिदिनो मोखां नायलायनायलाय मोनानि समाव जोंहा जायो। आरोना बेखौ सोरबाबा बिदिनो सेरेबफोर न'आव फिसिनायफोरखौ एसे एनै लोंफासिगोन आरो ना नोंथां नमफ्राय दानि जुगावथ' एफाग्राब बिदि फिसिनायफोरखौबो जों मोनलोंला बिदिनो इंलिसखौ मोनो आरो ना नोंथां औव ओमफ्राय बिदिनो जोंहा ओ ई दिनखालि मोसौव बैसागुखौ गाजा गोमजायै। फालिहरनाय जायो। आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा मानसि बैसागुखौ जोंहा फालिनाय जायो अखानायै ओमफ्राय जोंहा मानासि बैसागु होनोब्ला जोंहा बैसाग दान ए से उथ'निफ्रायनो होननाय जायो। आरो जोंहा से अकट खालि जोंहा
औव
बयहाबो न'खराव गावबाागाव धोरोम बादियै जोंहा धोरोमखौ फुजिलायनानै इसोरनाव आर'ज गाबस्रांनानै जोंहा बयहाबो गावबाागाव बिमा बिफा एबा
औव औव
गेदेरा उन्दैनो मान होयो। ओमफ्राय उन्दैया माने बोर बियो आरो ना नोंथां गेदेराव उन्दैया गेदेरनाव आरो ना नोंथां बिदिनो उन्दैया गेदेरनिसिम एसे एनै मान बावो नोंथां जेरै बिदिनो बैसागुनि नामाव गामसा गस्ला आर'नाइफोरखौ जों होनायखौ जों मिथि मिथियो नोंथां होयोबो दाबो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां। बेफोरो आरो जोंहा बुंनो थांङोब्ला बिदिनो बैइ दिनखालि बिदिनो मान होलाय लालायो बयबो। बिदिनो बैसाग दाननि से अक्ट'खालि खौ जोंहा बिदिनो बारहो हरो आरो बिनि अखा अ खानायनिफ्राय जोंहा नोंथां बैसागुनि मेन माबाया जागायजेनो आरो ना नोंथां जोंहा रंजानाय बाजानाय जोंहा रज रंजानाय बाजानाय होनोब्ला जोंना गामिनि गासिबो बोराइ बेन्थ' गासिबो हमनानै जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बिहामजो गासिबो ओंखारलायनानै जोंहा-' ज' ज'यैनो खाम जथा सेर्जा सिफुं आरि दामग्रा जुग्रा खुलुनानै जोहा मोसादिंनाय एबा मागि थिंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंहा बेबाबदिनो जोंहा मोसौ माबा मोसौलायनो माबाखौ मानसि बैसागु जोंहा फालिहरनाय जायो आरोना नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ'
औ
जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो मिथिबोखायो जोंहा बैसागुआ आबादजों सोमोन्दो गोनां होनना नै नोंथां जोङा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागु समाव बोथोरफ्राबो सोमखोर जाबोयो। नोंथां सोमखोर बिफां लाइफांफ्रा गोदान बिलाइफोर खिलियो नोंथां बिजौ गोरलै गोरलै खिलिगोन।
औ ओ
हाग्रा बंग्राफ्राबो जोंहा थाजिम समायना नुनो मोनगोन नोंथां। बे समाव होमबा बांद्राय गोजां हैयाबो गोलोमहैयाबो बोथो राबो जोबोर मोजाङै जाहैयो आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव एनै बो थोरसोनि सोलायनायाव जोंहा गरमा एसेारा जाहैनो हमो।
औ औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागुखौ एकदमबारे गाजा गोमजायै बर'फोरनि गुबै फोरबो हिसाबै जोंहा फालिहरनाय जायो आरोना नोंथां बैसागुखौ ओ बेबादिनो जोंहा बैसागुआव दाउ खौवोआबो गावनि देंखो लानानै गाबफैयो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ औ नोंथां बेबायदिनो बैसागुआ बोथोरजों लोगोसे बयनिबो माबाखौ गोसोखौ माने रंजा बाजा खालामफैयो आरो। आरोना नोंथां बैसागु दिना औ औ बिदिब्ला नोंथां जोङा समाबो जानानै थांबाय दोननोसै ना नोंथां? औ